हेल' औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथांजों दिनै टपिकखौ जोङो ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंजों आं रायलायनो हागोन ना?
औ औ सावरायजायो नोंथां औ
औ अब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनाया जेनेबा बेयो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ दाउ अमाफोरखौ फिसिदो बेनि सायाव नोंथाङा सुंद'यै आंनो फोरमायना ना होनो हागोन ना बोरैहाय फिसियो
औ ओ दे होनबालाय आङो मिथिनाय माखासे आदबफोरखौ फिसिनायनि खान्थिफोरखौ आं ओ फोरमायनोसै जोङो ओ अमा होनोब्ला जोंहा अमाया ओ गुबै गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयाव फिसि जाबोनाय आरो जों ओ जानायजों लोगोसे बायदिसिना ओ हाबाफोरावबो बाहायजादों ओ लोगोसे मोदाय दावदाय फुजिनाय बा इसोर सिबिनायाव जोङो बे ओ अमाखौ ओ बोरमाखौ अमा बोरमा दाउ बेफोरखौ जोङो बाहायबोदों थिग बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिनोब्ला जोङो ओ गोदोनि ओ अमाखौ जोंनि सुबुंफ्रा गोदोनि समावहा ओ माने माफा मानैल' ओरैनो न'आव ओ फिसियोमोन बेखौ जोङो ओ गुन्दै होनानै ओमफाय ओ जौ लोंखोन्दा अफ्रि बेफोरबायदिखौ होनानैल' जोङो गोदोनि समाव माफा माफा बयनिबो न'खराव जोङो फिसिबोनाय ओ थिग बेबायदिनो बेजोंनो ओ जोङो बेखौनो फाननानैबो जोङो माखासे न'खरफोरा ओ जिउ खांनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखाल खालाव आथिखालाव जोङो बे अमा फिसिनायनि ओ आदबखौ जों नायोबा गोबां सोलायबाय माने दानि बिगियानारि ओ सोलोंथाइजों ला मा सोलोंथाइ लानानै ओ गोबां माने ओ जौसे बाजि बेबायदि माने गोबां गोबां माने ओ गुन्द्रा बानायनानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोसै मानोना आरो बिदि फिसिनायनि गेजेरजों जों सिगांनिख्रुइ माने बे दानि बिदि फिसिनायजों जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो ओ
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो ओ जों गोदोनि बायसाजों गोदोनि जेनेबा जोङो आदबजों जोङो दाउ अमा बोरमाखौ फिसिबाय थायोब्ला जों नांगौ रोखोमनि रां खामायनो हाया नोंथाङा थारैखौनो बुंदों आरो जोंनि साइडआवबो आथि आथिखालाव जों नुनो मोनदों ओ गोदोथ' जोंनि जायगायाव मोनफ्रोमबो न'खरावनो बा मासे नङा मासे अमाफोरखौ जों नुबोदों बिदिनो मोसौ बोरमाफोरखौ जों फिसिनायखौ नुबोदों। आथिखालाव आं माने गोनोखो आदबजों सानखांनानै दिनै गोबां मानसिफोरानो दिनै अमाफोरखौ दिनै फार्म बनायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बाजिनिफ्राय जौसेसिम बिदिनो फिनाय खौ नुयो आरो जों बिदि जो बिजनेस कमारसियेल लाइनाव थाङोब्लासो जोङो रांखान्थियाव जौगानो हागोन आरो। मासे मानै अमा फिसिनानै जेनबा जोंहा जेबो मुलाम्फा जाया। जा जोंनि जानाय गारनाय जायो होननानै होनबा जों मासे मानै अमा फिसियो आरो। आरो अमानिथ' जों गुबै आदारानो जाबाय जोङो गुन्दि आरो जोङो थास' रुनानै होयो बायदिसिना जोङो मैगंफोरखौ जोङो रुनानै होयो जायखौ जोङो जाग'नो हाला जायखौ जों जाया बेफोरखौ जोङो रुनानै अमानो होनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो अमाखौ जोङो इद दानि बिगियान आलुजों फियोबा जोङो थाब फेदेरनो हायो जाय जेनेबा अमानि दानाया जोंनि गुन्दिनि दानानिख्रुइ एसे माने मोदोम जाहोयो जानांगौ जाय जा अमाफ्रा थाब थाब बा मान द' मानावनो जोंङो फानजानो हानाय जायो आरो पन्द्र हाजार अथ्र' हाजार नाथाय जोंनि आदबजों फियोब्लाथ' जोंनि बोसोरावबो जोङो बिस हाजार जानायखौनो फेदेरनो हाया जाना थायो आरो‌। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय एबा ओ माबायदि आदबजों दिनै अमाखौ फिसिबाय थादों नोंथाङा सुंद'यै बुंना होनो हागोन।
औ जोंनिथिं ओ माने गोदोनि समाव जेरै फिसियोमोन बिदि ओ आथिखालाव नंला एसे सोलायबाय। दा आथिखालाव जोङो ओ बांसिन सुबुंफोरखौनो माने एसे बुरजा बुरजायै फिसियोसै ओमफ्राय ओ आथिखालनि माखासे बिगियानारि जा आदब बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय लोगोसे जोङो सम सम ओ बेमार बायदिसिना जानायफोरनि थाखाय जोङो मुलि होबाय थायो। आरो लोगोसे बे सिनबो जोङो होबाय थानायखौ आथिखालाव नुनो मोनो। ओमफ्राय जाहोनाय एब एबा दानानि बेलायाव जोङो ओ गोदोनि बायदि गुन्दै ओ बायदिसिना अफ्रि बिदि होनायखौ बांद्राय नुनो मोनला आथिखालाव जोङो। बाजाराव अ बा हा बायनानै मोननाय बै माखासे आदार जायखौ जोङो जाहोयोब्ला थाबनो देरो लावो बेबायदि आदारफोरखौ बायनानै जाहोनाय नुसै आरो आथिखालाव। गोबांनो
नोंगौ। नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो। ओ आरो जोंनि साइडआवहाय दिनैबोजा आं दिनै माबानि सायाव बुंनो फोरमायनो सानदों ओ जोङो जों बोरमाखौ बोरैहाय फियो होननानै बुङोब्ला जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव बोरमा खौथ' जोङो जोंनि बर' न'खराव थाफ्रामखायो नङा होमबा? बेबो जोंनि फिसिजाग्रा जुनार जायजों नोङो फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनोबो हायो। आरो जोंनि साइडआव बिदि जादों नोंथां माने मोसौआ जेरैबायसा गांसो जायो बा मोसौआ जेरैबायसा आदार जायो बोरमाया बेफोरबायदि आदारखौ एसे खम जायो जेरै मोसौआथ' जेनेबा जोंनि नारा गोरानखौबो जानो हायो बिदिनो जों मा होननानै बुंगोन बेयो जिगाब बुन्दा नङा होमबा जायखौ ज जों माइ मोनो बिनि जिगाब खौबो जोङो मोसौफोरा जायो नाथाय बोरमाया बिदि माबाखौ गोरान बुस्थुखौ बारा जाया मानो बियो ग्रिन माबा गोथां गाबनि बियो आदारखौसो बांसिन जायो आरो जायनि थाखाय जोंनि साइडआव एभेलेबोल बोरमा फिसिनो हायानैनि दिनैनि दिनाव माने नांगौ रोखमबो जेनेबा बिफां लाइफां जोंनि आदारबो गैया आरो नांगोन रोखम जोंनि साइदआव बिलो गैया जायनि थाखाय जोङो बोरमा फिसिनो हाया आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदि माबाफोर बोरमा फार्म खुलिनो सुबिदाफोर दङ' नामा नोंथाङा सुंद'यै बुंनो
औ। जोंनिथिं ओ
गोदोनिफ्रायनो जेरै ओ फिसिबोदों जोङो बोरमाखौबो ओ बेबायदिनो ओ नाथाय गोदोआव जोङो माफा मानै ओरैनो ओ न'आव फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव ओ नुनो मोनदों मोनदोंसै आरो गोबां माने बुरजा बुरजा लानानै ओ बिदिनो फिसिनायखौ फार्म बायदिसिना खालामनायखौ जोंनि ओ ओनसोलावबो गोबां माने नुनो मोनदोंसै
औ।
औ।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो आरो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो मोसौ मोसौखौथ' जोङो फिनायखौनो नुफ्रामला जोंनि ओनसोलाव ओ आथिखालाव हाल एवनायाबो ट्रेक्टरजोंसो जाजोब्बाय जायनि थाखाय जोङो मोसौ मोसौखौनो जोङो नुनो थांलिया आरो खम बिबाङै जोङो मोसौखौ नुयो गोदोथ' मोसौ फालो फालो होमबा न'खरफ्रोमबो मोसौआ थायोमोन आथिखालाव जोबोर खमायलांबाय आरो मोसौनि फार्मा। आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों नोंथांमोननि साइडावहाय बोरैहाय जेनेबा ना फिसियो ना दाउफोरखौ बोरैहाय फिसियो सुंद'यै बुंना होनो हागोन ना? बोरैहाय फिसियोब्ला जोङो रांखान्थि खामायनो हायो दाउ दाउफोरखौ
औ औ दाउ उम ओ ओ फिसिनायनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गो गोदोनिफ्रायनो दाउआ माने न'खर फुङावबो बा ओरैनो फिसिजाखानाय बा थाखायो जोंनि न'खरफोराव बा बर' न'खरफोराव ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बैफोर गोदोनिफ्रायनो बैफोरखौनो फिसिनानै जोंङो बाजाराव फानानै माखासे रां जोंङो रांङारि बा आं आंखालाव जोङो सुंस'नो हादों बा जों बेखौ फाननानै माखासे जोंनि आंखाल खौ जोंङो सुुफुंदों थि नाथाय बै गोदोनि बै फाननाय औ बैबायदि फिसिनाय जोंङो गोबां रां खामायनो हायाखै माने गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायाखै बेनि थाखायनो माने आथिखालाव जोङो गोबां ओ मानसिफोरखौ बे गोबां मुलाम्फा ओ मोननो थाखाय जोङो ओ बिदिनो फार्मा बानायनानैनाय ओ फिसियो फिसिनाय खौ नुनो मोनदों जेरै ओ जोंनि नआवनो मोननाय माइरं बायदिसिनाफोरखौ ओ होनायनि अनगायै जोङो बाजाराव माने ओ गोजौ ओम भिटामिन बायदिसिना ओ मुलि गोनां बेफोर माने दानाफोरखौ बाहायनानै माने खम समनि ओ गेजेरावनो गोबां माने फेदेर देरहोना देरहोनानै बा ओ फेदेरनानै जोङो मुलाम्फायाव फाननायखौ नुनो मोनदों दाउ दाउफोरखौ बेनि अनगायै आरो लो गोसे जोङो फुख्रि होनो ना फिसिनाय होनोब्ला जों फुख्रिनि बेलायावबो जों बिदिखौ नुनो मोनदों। गोदोनि समाव ओ जोंनि गेजेराव माने बांद्राय फुख्रि बेबायदि बानायनो रोङामोन बा ना फिसिनो रोङामोन जोङो बा ओ बिलोनिफ्राय जा मासे मानै हाबो फैयो बेफोरखौनो जोङो सारनानै फानो बा जानानै जायोमोन बिदिल खालामोमोन जोङो
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो थारैनो अ जों जोंनि साइदावबो बिदिनो आ थिखालाव जोङो खम बि बांनि ना फिसिनायखौ नुयो जास जानो आन्थारसो जोंनिया उन्दै उन्दै फुख्रियाव जोङो फिसिना लानायखौ नुयो आरो नांगौ रोखमनि जोङो जोंनि साइदावहाय बोथोरजोंसो लोब्बा थायो माने नांगौ रोखोमनि जों दै जोनो होमबाबो दै हाया अखा हायोबासो फुख्रियाव दैखराव दैया था गोन जमा थागोन बिनि थाखाय जोङो गिदिर गिदिर ना फिसि नानै जों जानो हाला आरो दिनै गोदोथ जों मोनजायोमोन। नांगौ समाव अखा हायोमोन नांगौ समाव अखा खा फोरा गोलैयोमोन दाथ अ खायानो गैया जोंनि साइदावहाय गोरान जानानै जों दा आबाद फोथारावबो
औ ओ नोंथां बि